दां
अ खोनादों
औ खोनादोंना औ नोंथांनिसिम गोजोन ओ गोजोन औ औ नोंथांनिसिम गाहाम हामलायनायखौ जासि हगोरनाय थाबाय नोंथां ओ आं नोंथांजों एसे ओ दावबायनायनि सायाव एसे सावरायनो हागोन नामा नोंथां
औ हागोन हागोन ओ खोनादों नोंथां खोनादों
औ औ दावबायनायनि सायाव नोंथांजों एसे सावरायनो हागोन नामा
औ हागोन दे
थां ओ दावबायनाय होनोब्ला
उम
थ गोबां जायगायावनो दावबायो आरो दावबायनाय ब्ला जोंङो ओ सानफ्रोमबो दावबायनायानो जायो जोंनि आयजें जा गारि जों जा जोङो बेखौ माने जों बेखौ दावबायनायानो होननो हायो ओ नों नोंथाङा जानो हागौ गोबां जायगाफोर दावबायना फैबाय आ नोंथाङा आरो मा मा जायगायावाव दावबाय दावबायखो थां
आंथ ओरैनो माने जोंनि ओ ओ खोनादो माने आं थ एसेबां गोजान गोजानाव दावबायनो मोनाखै थेवबो माने जोंनि ओनसोलनिनो खाथि खाला जायगायाव दावबायदों आरो ओम जेरै सुक सकि, दारागाव। मैना फुख्रि। भुटान।
औ।
औ बेफोर बायदियाव बिदियावनो दावबायदों आरो। उम।
औ नंगौ नोंथां ओ नोंथाङा दि ओ दा सुकि, दारागाव होनदों नोंथाङा दारा गाव सखिफोराव मा मा नुुबोनो मोनखो नोंथां?
बेफोरावथ'। बांसिन हाजो हाजो नुयो आरो। हाजो ओमफ्राय दै बोहैलांनाय बिनि गेजेरजों हाज औ। ओमफ्राय अन्थाइ, बिफां, लाइफां बिदिनो
औ औ औ नोंथां। नंगौ। नोंथाङाबो माबाफोर सोंनो गोसोबा सोंनो हागोन। नोंथां।
अ होनबा नोंथाङाबो दा मा मा जायगायाव दावबाय दावबायनो मोनखो?
औ नोंथाङा दा बावैसो बुंलांबाय दारागाव, सुकि बिदिनो भुटान, मैना फुख्रि, आरो दुमनि बिदिनो बगा माथि। गोबां जायगायाव बिदिनो खाथि खालानि ओनसोलावनो दावबाय दावबायनो मोन बाय आरो नोंथां आंबो बारा बिदि गोजान जायगाफोराव दावबायहैनो मोनाखै। बिदिनो जोङो ओ भुटानाव भुटान होनोब्लाथाय भुटाननि थासारिखौ होनोब्लाथाय भुटाननि थासारिया जोबोद निजोम। आरो बेयावबो दावराव दावसिखौ जों नुनो मोननाय जाया। नि रुल्सफोरा जोबोद गोजि। थासारि आरो बिदिनो गावसोरनि नियम
उम।
बा जों बाहेरफ्राय थांनाय मानसि जोबोद मोजाङैनो सिबियो आलासिफोरखौ ओ बिदिनो बिदिनि बिदिनो बिसोरनि गानाय जोमनायाबो जों जेरै बर'नि ट्रेडिसनेल बुङो जेनेबा गाननाय जोमनाय बिसोरनियाबो बिदिनो। थायो खौ होनोब्लाथाय नि न' बां आ बो एखे रोखोमैनो जेरै जोंनिया ओ गोदो गोदायथ' जोंनिया थोरिनि न' नङा होनबा। ओ आथिखालावसो बिदिनो पाक्कानि बिदिनो ओंखारबाय। नियाबो बिनो एखे जिसोनेल बायदियानो होयो। बिसोरनि न'आ एखे एखे रो रोखोमनि बानायनाय जायो औ ओ नोंथाङा बिदिनो लोगोफोरजों दावबायना हारसिं मोजां मोनोना हारसिङै ना न'खरनि मानसिफोरजों
अ आंथ' माने लोगो औ अओ खोनादो
औ
खोनादों औ आं माने बांसिन बिदि लोगोफोरजों लोगोफोरजों दावबायनानै बांसिन मोजां मोनो आरो मानोना माने फेमिलिजो बेलेग लोगोफोरजों बेलेग जायो नालाय माने दो रंजानाय मोनो लोगोफोरजों आरो रंजानाय मोनो उम इनिखायनो बांसिन लोगोफोरजों आङो दावबायना नि मोजां
औ औ नोंथां ओ नोंथाङा दा मा आ जेनेबा। औ नोंथाङा दा जेनेबा।
माने
बाइक स्कुटि जों दावबायनानै मोजां मोनो ना ओ थाबायनानै। ना गारिफोर जो ओ गारि गिदिरफोरजों दावबायनानै मोजां मोनो।
उम उम आं बांसिन माने स्कुटि बाइकसो दावबायनानैनो बांसिन मोजां मोनो आरो।
औ औ नंगौ नोंथां मानो होनो ब्ला जोङो स्कुटिजों जों गोबां जायगाबो मालायफोरनि थासारिफोरखौ नुनोलांनाय जायो आरो औ औ। जोङो स्रां स्रां बिदिनो बार बो नांलांनाय बारबो जा बारहावा
उम उमबिफोर बेफोरनि थाखायनो मोजां मोनो आरो बांसिन।
औ औ नंगौ। बिदिनो नोंथाङा ओ जेनबा दावबायनानै मा मा गियानफोर आरजिनो हाखो दिनैसिम नोंथाङा एसे बुंनो हागोन ना?
उम दावबायनानै जोङोथ' माने माने गियानबो मोनो आरो जोङो बेफोरनि फ्राय दावबायनो। थांब्लाथाय जोङो माने गुबुन माने जायगानि मानसिफोरनि आखल आखु बिसोरनि थानाय जानाय हुदाफोरखौबो जोङो नुयो। ना नुनो मोनो बिसोरनि बागै मोनथियो आरो बिसोर माबायदि थायो माबायदि जायो। बिसोर माबायद नि मानसिखौ माने रिसपेक खालामनो रोंगो।
औ औ जो सिबिनो रोंगो औ औ नंगौ नोंथां ओ औ औ औ नंगौ। ओ नोंथाङाबो सोंनोबा सोंजागोन मायबाफोर?
औ नोंथाङा माने दुमनियाव दुम दुमनि मा ओङा नाव थां थांबायना नोंथाङा?
औ औ नोंथां थांफेरबाय आंबो।
औ औ बेफोरनि खाथि खाला मा मा मा बेफोरनि खाथि खाला थानाय मानसिफोरा मा हारिनि मानसि?
औ नोंथां ओ दुमनि बागान होनोब्लाथ जोङो बांस नानो सावथाल हारिनि हारियासो बांसिन बे दुमनि बागानखौ बानायनायखौ जों खोनानो मोनो आरो सापात बागान होनो जायखौ। आरो बिसोर ओ दुमनि बा गाननि खाथि खाला जोङो बांसिन सावथाल हारिखौ नुनो मोननाय जायो आरो। मानो होनोब्ला बिसोरनो बिसोर ओ सापात बागान होनबा बिसोरनि थाख खायसो मुंदांखा खा सावथाल फोरासो बानायखायो नालाय बेखौ औ गोबां जोङो सावथाल हार- हारिनि मानसिफोरखौनो जोङो जेन बा साहा बागान साह बिलाइफोरखौ खानाय खौ जों नुनो मोनो खेथि मावनायखौ जों आबाद मावनायखौ बिदिनो ओ दुमनियाव जोङो गोथां गोथां गाबनि ओ समान समान जेन बा साहा बिलाइखौ जोङो नुनो मोनो जायाव जेराव जों थांनानै जोबोद गोजोननायखौ जों मोनो आरो ओ गोबां गुवार बिदिनो सापात बागान खालामना दोनो बिथांमोना। बेयावनो जोङो थांनानै फट फोर लायहैनाय जायो आरो
औ
थांङाबो जानो हागौ थांफेरबाय
औ थांबाय आंबो
औ नोंथां ओ नोंथाङा दा साननैसोयाव मायावबाफोर थांगोन होननानै सानदों नामा बेरायहैनो
अ आं थां आंथ' उम माने सं-सं फुख्रि हाजो होननाय दङ बे मोनसे बे जायगायाव माने आं जोबोद थांनो गोसो जानानै दं आरो
औ औ नंगौ नोंथां नोंथाङा दा संख्रि हाजो ओ औ नोंथाङा दा संख्रि हाजोआव थांनो लुुबैदों होनददों आं बेयाव थांना फैखांबाय आरो नोंथां बेयाव मा मा दं आं नोंथांनो एसे फोरमायनोसै औ औ नोंथां बे संख्रि हाजोआव बारा एसेबां ओरै नायथावना बुस्थु गैया आरो नोंथां बेयावसखि बे सं ख्रि हाजार सुखिनि बाहाय आफाङाव जायो आरो बेयाव जोङो दैमा जिं जिं नायोब्लाथाय जोङो संख्रि बायदि गुफुरखौ गुफुर फिसा फिसाफोरखौ जों नुनो मोन बोनाय जायो आरो बिदिनो औ औ नंगौ बि बिदिनो बग्रि सुखि आव थ' बोग्रि बागान फोरथ' दंखायो बेयावबो बिदिनो बोग्रि फोर नुयो आरो आरो जिब जुनारफोरबो नुनाय जायो जेरै मैदेर दाउ बिदिनो बायदि बायदिफोरखौ जों नुबोनाय जायो आरो बेयाव बारा ओरै गोबाङैथ' जेबो नायथावना बुस्थुफोर गैया बेयाव आरो बारा मानसिफोरखौ जों बारा थांनायखौ नुनो मोननाय जाया आरो बेयाव मानो होनोब्ला बेयो आन्दोदो बेरे जेन'बा बारा ओरै ओ स्रां स्रां जायगा नङा आरो
ओम
औ नोंथाङाबो थांनो सानदोंबा नोंथाङाबो थांनो हागोन।
औ थान थांनो सानदों आंबो माने उम। माने लोगोफोरजों थांबाथाय माबा मोनो नालाय बे औ
ओ माहोनो ओ लोगोफोरजों थांनायनि सेबां जोङो हारसिं एबा न' खरनि मानसिफोरजों दावबायनायनि इसेबां जेन'बा लोगोफोरजों दावबायनायनि सेबां खुसियानो गैया आरो। गोजोननायानो गैया आरो औ।
औ बेनिखायनो मोजां मोनो आरो लोगो बिथिं दावबायनानै बांसिन औ औ
नोंथांङाबो जानो हागौ मोजां मोनो? नोंथांङा मबाइलखौ एसे साइलेन्ट खालामना लाबा हाम गौ नामा। औ औ नोंथां ओ ओ नोंथाङाबो दा बिदिनो ओ नोंथांनि मो साबसिन मोजांसिन मोननाय दावबायनाय जायगानि मुङा मामोनबा नोंथां? आथिखालाव दावबायनानै मोजां मोननाय।
दानखौनो मोजां मोनो आरो साब सिन बेयावनो थांनानै आं बांसिन मोजां मोनो बेफोरनि माने बेफोरनि जायगायानो समायना बेलेग आलदाखा नालाय। बिनिखायनो। मोजां मोनो बांसिन। बेयाव।
औ थारैनो औ।
उम।
ओ नोंथाङा माबाफोर सोंनोबा सोंजागोन नोंथां।
औ ओमफाय नोंथांनिया औ। औ खोनादों।
औ।
नोंथाङा ओमफाय दासान्दि बेसेबांसो जायगायाव थांफेरना मोनखो?
औ नोंथां औ नोंथां औ नोंथां आंथ' बिदि बारा ओरै दावबायहैबाय थानाय जाया नालाय नोंथां बिदिनो जोंनि खाथि खालानि ओनसोलावनो दावबायनाय जेरै आं दा बावैसो सो होनलांबाय बेखिनि जायगायाव नो आं दावबायनानै फैबाय आरो नोंथां औ। दावबायनानै जोबोद ओ गोब गोबां गियान आरजिनो हायो। जेरै मानसिफोरनि सान औ। जेरै मान सिफोरनि थानाय जानाय। ओ माबायदि थायो माबायदि ओ जेनबा गोरों जेनेबा बिसोरनि गोरोंफोरखौ जों नुनानै जोंबो निजिनि गोसोखौ एसेबाबो माबा ओ मोजांसिनाव लाबोनो जों नाजायो आरो। बिदिनो गुबुनफोरनि थासारिफोरखौ नुबोला जोंनि जोंबो बिदिनो मोजां जानाय जों निजिखौ लुबैयो आरो बिदिनो जों गोबां गियानबो आरजिबोनो हायो नोंथांनि बादिब्ला ओ नोंथांनि बादिब्ला जोङो। दावबायनाया मोजां ना दावबायिया मोजां?
आंनि बादिब्लाथ' दावबायनाया बिराद मोज जां मानोना जों दावबायोब्लाथाय जों माने गियान आरजिनो हायो। मोनथियैखौबो मोनथिनो मोनो जोङो। मिथिया लानो मोन। नो आरो
औ नंगौ नोंथां।
दावबायनाया मोजां आरो आंनि थाखाय
अ ओ बिदिब्ला नोंथां जोंना समाबो जाहोलांबाय जों बेखिनियावनो दोन्थ' जासिगोन नामा औ थां गोजोनथों